हेलौ
हेल'
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
आं दङ ओरैनो दादसे
अ बिदिब्ला नोंथांजों बर'फोरनि दोरोङारि जानाय हुदानि सोमोन्दै एसे सावरायनो होन्नानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायजागोन ना
औ सावराय जागोन
अ बिदिब्ला बर'फोरनि दोरोङारि जानाय हुदा होनब्लाथ' जोंना गोबां दङ नङा होनबा
औ
बिदिनो रुनानै जानाय सावनानै जानाय ओ मेनानै जानाय खारदै जानाय हुदा बे बादि गोबां दङ नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
बिदिब्ला रुनानै जानायनि सोमोन्दै एसे सावरायनानै ओ फोरमायनानै हग्रोनोसै आङो
औ दे
रुनानै जानाय होनब्ला जोंना बर'फोरा बोथोराव मावनाय मैगं बा हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय मैगं मैलाफोरखौ ना बेदर होफानानै बा ना बेदर होआलासिनो सं बे आ बान ज' होनानै रुनानै ओंख्रि संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनबा
औ नंगौ नंगौ
बेादिनो गोबां बोथोराव फोनाय मैगं लाइ लाफा बेसर मुला आरो मैगं थिलियाव रज'नाय बुथुवा खुदुना खानसिसा ओ बुरै थुन्थिनि बायदि मैगंफोरखौ लगाय मोनदेर खालामनानै जोङो जयै थेब थेब रुनानै ओंख्रि संनानै जायो
औ जायो जायो नंगौ
बेबादि संनायखौनो जोंङो ओ मैद्रु ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो आरो बे रुनाय ओं फिख्रियावनो मावा फिथिख्रि बायदि फिसा नाफोरखौ एवालासिनो ओरैनो होसननानै सङोब्ला ना फिसाया मोदोम गोनां गुरै जानो गोथाव जायो आरो मैथाजोंबो ना फिसाफोरखौ थावजों एवा लासेैनो ओरैनो होदलानानै संनानै जों जायो आरो बेबादिनो नोरसिं जारि खिफि बेन्दों सरलें माइसुन्द्रि खान्थिसा बायदि मैगं बायदि बिलाइफोरखौ जयै बुथुमनानै ना फिसाफोरजों होसननानै बानलु सेब सेब देना होनानै ओंख्रि जायो आरो बिदैबो लोंनाय जायो नाथाय बेफोर मैगं मैलानि ओंख्रियाव दाउ गाज्लानि बेदरफोरखौ थावै एसे होनानै एवफ्रामना लानानै गोदौबाय थानाय समाव होसननानै गोबाव संनानै थेब थेब बिदै खालामनानै जों जायो आरो बिदैखौ लोंनाय जायो आरो
औ
सोरबा न'खराव गगा मोननानै लोमजानाय बा ओंखाम जानो हायै जाब्ला बेबादि ओंख्रि संनानै ओ जा होनाय जायो आरो बिदैखौ लोंहोनाय जायो लोमजानाय मानसिनो बेबादि ओंख्रि संनानै जाहैयोब्ला बा बिदैखौ लों ब्ला लोमजानायफोरा गोस जायो आरो गगा मोननाया रुङो आरो ओंखाम जानो हानाय जायो होनना बर'फोरा बुंङो आरो बेखायनो बेबादि ओंख्रिखौ न'खराव सोरबाफोर लोमजाब्ला संनानै जाहोयोब्ला एसे मोजां मोनो आरो बेबादिनो अमा बेदर खौ रुनानै जानायाबो बर' हारिनि मोनसे गोथाव खाजा
औ
अमा बेदरखौ दैल' होनानै रुयो आरो रुनाय दैखौ फोराननानै बेवहाय संख्रि बानलु सामब्राम थाव गोथां एसे दुन्दिया बिलाइ होनानै गलायनानै गोदोनि दिनाव सावरि जाया ओ सावरि जालायलायो ब्ला जौजों ज'यै जालायनाय हुदा दंङ'मोन होननानै ओ गोदोनि आबै आबौमोना बुङोमोन आ
औ औ ओमफ्राय ओ बर'फोरनि दोरोंङारि ओंख्रि होनबाथ' थावजों संनाय बा खारैजों संनाय गोबां ओंख्रिफोरखौ जों मोनथिना मोननाय जायो नङा होमबा
औ औ
नोंथांङा बेफोरनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा जे बर'फोरनि गाहाय दोरोंङारि ओंख्रि ओ जेनेबा गोबांथ' नुनो मोननाय जायो बिनिनो मोननैसो बिदिन्थि होदो आरो खौ माबोरै बानायो मा मा रोखोमै बानायनाय जायो ओंख्रिखौ बा संनाय जायो। बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो।
दोंरोङारि जानाय होनब्लाथ' जोंना ओ अनला ओंख्रि बा नार्जि ओं- ख्रि आरो सबाय ओंख्रिफोरखौ जोंङो बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो
औ औ औ गाहाय बर'फोरनि गाहाय होनबाय बेफोर नो बुंनाय जायो बेनिनो जेनब- जेनबा अनलाखौ जेनेबा मा रोखोमै आरो माजों जायोबा थाव सिननाय मोनो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो।
औ औ अनला ओंख्रि संङोब्ला जोङो गिबियावनो ओ माइरंखौ उवाल बा दिंखियाव देनानै गुन्दै खालामनानै लाग्रोनाय जायो बिनिफ्राय दैखौ बिदिनो फुदुंनानै गोदौ गोदौनाया लासे
औ
दैखौ फुदुंनांगौ बेनिफ्राय अन गुन्दैखौ होनानै बेवहाय ओ सामब्राम बा मस्ला मस्लि एसे देनानै होनानै बेनिफ्राय खारदैखौ होथारनांगौ खारदै होआब्ला अनला ओंख्रिया गोथाव जाया आरो बेनिफ्राय बेवहाय ना बा बेदरफोरखौ होनानै सं संङोब्ला बांसिन गोथाव मोनजायो आरो बिनिफ्राय जोंङो औ
ना बा बेदर होयो होनदों बेखौ मा ना बा बेदरखौ ओरैनो गोथाङैनो होयो ना एव खांना लाग्रानै होनाय जायो?
औ बेखौ एसे एवफ्राननानै लाग्रोनांगोन बेनिफ्राय बे गोदौबाय थानाय समावनो बेखौ होना होनांगौ आरो।
औ औ औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि जायो अनला ओंख्रिखौ?
औ इयाव नंगौ नों बुंनाय बायदिनो अनला ओंख्रिखौथ' गिबियाव अनला ओंख्रिनि थाखाय माइरंनि गोनांथि जाथारो माइरं गुन्दैनि माइरंखौ दसे समसो
सोमनानै दोनग्रोनाय जायो नामा बेनि उनाव अन गुन्दै बा गुन्दै खालामना लानाय जायो
औ
गुन्दै खालामना लाखांनायनि उनाव संनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो बिदिनो अनला संनो थाखाय खारैफोरनिनो गोनांथि जायो खारैनि गोनांथि थार अनदलासंनायाव खारै गैयाब्ला अनलानि अनला ओंख्रिनि महर मोननाय जाया अनलाखौ गाहायथ' जोंनिया दाउ बा दाउ बेदर फोरजोंनो गाहायै जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो
औ
बेनि अनगायैबो ओ बर'नि गाहाय गाहाय दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला नारजि नार्जिजों अमा आरो सबायजों दाउ बा अमा बेफोरो गाहाय बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि महरै जों मि मोननाय जायो ओ नोंथां मोननिथिं जेनेबा खारै अनला अनलालायनो मा होनो नारजि ओंख्रि संनायनि आदबफोरखौ एसे फोरमायना होदोदे मा रोखोमै अनला खारै ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौ बानायनाय जायो
औ औ नारजि नारजि ओंख्रिखौ सङोब्लाबो जोङो खारैखौ नंथारगौ जायो आरो नार्जियाव खारदै होआब्लाथाय नार्जिया ओ‌रुइनो नागिरा बा रेबनो नागिरा बेनिफ्रायनो नारजिखौ नांथारगौ जायो
औ
बादिनो नारजिखौ जोङो फाथोनिफ्रायसो मोननाय जायो नालाय ओ‌ फाथोनि फाथो बिफांनिफ्राय खाना लाबोनानै ओ बे बिलाइखौ फाथो बिलाइखौ फोराननानै लाग बेखौ नांगोन बेनिफ्राय एसे सोमना दोननांगोन आरो दैयाव सोमना दोननानै बिनिफ्राय ओ गोखा ओंखारोना बे दैखौ गारनानै आरो मोजांहाय सुसराफिननानै बे खौ दै होनानै आरो रुदबनाय खालामनांगोन बेनि ओमफ्राय खारदैखौ नांजासे होनांगोन नार ओ खारद खारदैखौ नांजासे होनानै बेखौ गोदौ गोबावहाय गोदौ होनानै बेखौ फाक्रास साना होनांगोन आरो होमब्लासो बे नार्जि बिलाइआ मोजांहाय रुयो आरो रुइनायनि उनाव जोङो बेदरफोरखौ होयोब्ला बांसिन थावनाय मोनो आरो बेदरफोरखौ एवग्रोना लानानै बेवहाय
औ औ
बेबायदिनो होनानै नारजि ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो
औ नारजि ओंख्रियाव गाहाय मा बेदरजों जानायखौ जों बांसिन नुनो मोननाय जायो
नारजिखौथ' बांसिनानो अमा बेदरजों संनानै जानायखौ जोो बांसिन नुनो मोनो आरो अमा बेदरजों जाब्लासो बांसिन थावनाय मोनो आरो
औ औ औ ओमफ्रायो नोंथाङा बेफोरनि अनगायैबो बर'फोरनि दोरोङारि ओं होनबाङै मा मा ओंख्रि दंबावो मिथिबावो नामा अनला नारजि आरो सबाइ ओंख्रिनि अनगा
औ औ बिनि अनगायैबो जोंहा माखासे दोरोङारि जानाय हुदा फोर दङ जेरैबायदि आं रुनानै जानायनि सोमोन्दै एसे आगायनो फोरमायनानै होखाबाय बेनिफ्राय सावनानैबो जायो नङा होनबा जोंनि बर'फोरा सावनानै जानाय हुदाबो दङ
औ
ओ मैगं बा नाफोरखौ जोङो ना बेदरफोरखौ संनानै जायालासिनो ओ बांसिनानो सावनानै जानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो गोदो दुब्लि बारियाव हालेवनानै माइ हानायफोरनो बा दुब्लियाव खामानि मावग्रा हौवाफोरनो फुङावनो ना खांख्राइफोरखौ सावनानै बाथोन देनानै ओंखाम गोजां जों हैनायखौ जों नुनो मोनोमोन
औ
आथिखालावबो बर' समाजाव ओ फुंङावनो दुब्लि बारियाव खामानि मावहैनाय हौवाफोरनो बाथोन देनानै ओंखाम ओ गोजां हैनाय हुदाखौ जों दाबो नुनो मोनो आरो
औ अब्ला जोंना समाबो जाबाय बेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा नेक्स्टआव रायज्लायसिगोन
दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ एनोसै